खोनादों ना नों
अ खोनादों बे एबा नेटवर्क मोजांं नंलां एसे मोजां जायगायाव ओमफ्राय जों टपिकखौ माखौ लानो जेनेबा ओ दिनै म गोदोनि बर'फ्रा माबोरै मदार्न गोदोनि बर'फ्रा दारै मा बोरै दानि मदार्न जुगजों खारफानानै गाव गावनि हारिमुखौ बोरै दानाय लुनायनि बिथिङाव, जानाय लोंनायनि बिथिङाव बि गोबां गायनाय फुनाय बिथिङाव माबोरै गावखौनो मा होनो खोमालांनो हमखो बेनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा?
औ रायलायजायो नोंथां।
जागायजेनोसै टपिकखौ।
औ दे जागायनो हायो नोंथां।
आं जागायजेननोसै होनबा जुदि मा होनो जेरै माने गो मदार्न जाबोनायजों मा होनो बर'फ्रा गाव गावनि हारिमु जेरै माखासे मदार्न जाबोनायजों जेरै बर'फ्रा गोदोनि गाव गावनि हारिमु दानाय लुनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बायदि गोबां बिथिङाव सोलबोनायखौ नुनो मोननाय जेरै गावनि हारिमुनो खोमानानै लाबोनाय जेरै मा होनो जानाय लोंनायनि बिथिङावबो जों गोदो मा होनो अनला ओंख्रिखौ ओ जेरै उवालाव देनानै गोबा मा होनो मोदोमफ्रु उवालाव देनानै मा होनो बे ओंख्रि ओंखाम संनायाव ओंख्रिखौ संनायाव न'नि बायदिसिना बे मा ओनो बारि बागानावनो मोननाय मादि मस्ला हारि बिफां लाइफांजों संनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव बे फोरखौ सोलाय नानै जों ग्रेनडार मेसिनफ्राव होनानै आरो बायदि रोखोमनि बाजाराव मोननाय मस्ला मोनामफुंलायनाय बेफोरबायदिखौ बास बाहायनानै संनाय जानायखौ नुनो मोनसै आरो माने बेफोरबायदि स संनाय जानायाव थावो था थावनाया नाथाय बिदि गोदोनि बायदि बिदि मस ला माखासे न'नि लाइफां आरिफोरजों संनाय अनला ओंख्रिनि जानायनि मजायानो आलदा जायोमोन आरो नाम हमा नोंथां बे मा होनो बेफोरनि बिथिङावबो जेरै जों गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो हमनानै बुंनो हायो जेरै सि सिफोरखौ जों न'आवनो दानानै गानोमोन जेरै द'खना गामसा फालि आर'नाइफोरखौ जों न'आवनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो गोदो निबर' बर' सिख्ला ओमफ्राय आथिखालाव जों बे इसानसालिफोरखौ गोबां गामि गामि गाबनायखौनो खोनानाय मोनला जेरै नुनायखौनो मोननाय नंला नुनायखौनो मोनला जों जेनबा गामसा दानाय फालि दानाय फोरखौ
औ
बे फो माहोनो गाव स सोर गावनि थाखाय मा होनो दायालासिनो मा होनो दखानावनो बायनानै गाननाय आदफोरखौबो ओरैनो थानाय टाइमावबो मा होनो बाजारफ्राव मोननाय बिदि मा होन लंपेन गस्ला बायदिफोरखौसो गाननानै थानायखौ नुनो मोनसे आजिखालि होनजाव बेफोरनि नोंथाङा मा बुंनो सा बेफोरो सोलायबोनायनि बेलायाव जोंनि नि थाखाय बा गाज्रि जाबोनायखौ नोंथाङा सानोना साना
अ सानो नोंगौ गोदोनि समाव जोंनि जेनाखि बर'फोर बर' फोरनि गेजेराव माने गोबां जेनाकि नेमखान्थि बा दोहोरोङारि सोलिबोनाय बेफोरखौ जोङो ओ सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा बुंनो थाङोबा जे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर माने आथिख आरो गोदोनि समजों रुजुना नायोबा गोबां सोलायबाय आरो बुंनो थाङोबा जों गोदो बर' न'खरफोराव न'खर न'खर मानि सि दाग्रा हिसानसालि नुनो मोनोमोन आरो आरो गासैखौबो न' ओ गासैनि न'खरावबो जेनेबा उवाल गाहेन बेफोरबादिखौ माने न'खर न'खर नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै नैबे जेनाकि मडार्न जुग बेवहाय माने ओरैबादि जाफैबाय सुबुङा माने गोबां जेनाकि आथिखालावथ' बाजाराव मोननाय जेनाकि मिसिनफोर जेनेबा उवाल खौनो बाहायला आथिखालाव ज जेनेबा मिसिनावहाय गुन्दै खालामनो थाखाय गोबां आगजुफोर ओंखारसै बेफोरखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनगासिनो दं आरो आथिखालाव दा दानाय लुनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोबा जेबा मिसिनफोर ओंखारबाय आथिखालाव मिसिनजोंनो दानानै जेनाकि गावनो गोनां ज जानाय ओ गानग्राफोर बेखौफोरखौ मानि दानानै लानायखौ नुनो मोनो जेनाखि गोदोनि बादि न'खर न'खर जेनाकि हिसानसालि बेफोरखौ मानि नुबोनायखौ जों खमाव नुगासिनो दं आरो दा बुंनो थाङोबा गोदोनि जेनाकि आखाइजों दाङै बिलिरै दानाय सि आरो दा बाजाराव मोननाय सि बेफोरजों बेफोराव माने गोबां फाराग नुनो मोना आरो जेनाकि जोंनि बर' न'खराव दानाय सि बेयो माने गोबाव लास्टिं जायो आरो आरो गाननोबो मोजां बिदि आरो नाथाय बाजाराव मोननाय जेनाखि गोबां रोखोमनि दख'ना बा गोबां बिदिनो नायलनफोरनि दख'ना बेफोरखौ मानि जों बायनानै गानबाबो माने कम्फर्ट जाया आरो माने जोनायनि बिथिङाव नाय बिफोरो जोननाय खौ जों बारा नुनो मोना दा बेल' नङा जेनाखि आथिखालाव बेफोरल' सोलायबोआखै गोबाङै जेनाखि गोदोनि बुंनो थाङोबा बैसागुआबो आथिखालाव गोबाङैनो गोबां सोलायबोबाय जेरैनाखि आथिखालाव जों बैसागु रंजानायख खौ जेनाखि आथिखालावहाय मोब्लिबारि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोरखौ बायनानै माने जों बैसागुखौ फालिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो मदान संजोंहाय दा बेनो आरो गोदोनि आरो दानि जेनाकि बर'फोरनि थांना थानायाव बाहायबोनाय बेफोर मानि बुंनो थाङोबा गोबां सोलायबोबाय आरो दा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबादिनि गोहोमा साग्लोबसारबाय नङा होमबा नोंथ
उम साग्लोबसारबाय सारना साग्लोबसारनायालाय माने गामि गामि गोदो नुयोमोन इसान दानाय इसान दानाय बिदि माने ज' ज' थानानै माने अनला ओंख्रि संनायफ्राव माने गाहेनजों देनानै जेनेबा वर्ल्डजों वर्ल्डआव देनानै माने अनला ओंख्रि संनाय ज' मा होनो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन नाथ थाय आथिखालाव बे इसान हिसान दानाय बायदिफोरखौ गोबाङानो खम नुनो मोनबाय आरो ओ बेफोरबायदि नु बेफोरबायदिनि अनगायैबो बोरै माने गोदो माने न'फ्राव माने बांसिनानो बिदिख फिथा सावनाय माबा माबि बिदि खौबो नुनो मोनोमोन आथाय ना नाथाय बियो माहोनो आथ आथिखालाव बै ज बाजाराव मोननाय सावमिन मम' बायदिफोरखौसो बायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो गोबाङावनो मा होनो बेफोरखौ न'फ्राव मा होनो माखासे रोखोमनि फिथा सावनाय बिदि माहोनो आसि फिथा आसि बिदिनो सिबिं लारु बायदिफोरखौ खबां खम बानायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो माखासे बोथोर फ सफैबाल' जानाय दिनो मागो दमा मागो दमासि बैसागु बोथोर सफैबाल' जानायखौ नुनो मोनसै आरो ओरैनो टाइमफ्राव जेनेबा बेफोरबायदिख खौ खाम बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जानायखौ नुनो मोनला बेफोरबायदि ओरैनो थानाय टाइमफ्राव मा होनो बाजारनिफ्राय मोननाय सावमिन मम'फोरखौ बायनानै जानायखौ नुनो मोनसै जेरै न'आव लाबोनानै संफिनानै जानाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो बे जानाय लोंनायनि बिथिङाव थाइम लानानै ल'द माने बे बुस्थुखौ मावनाय मा होनो माखासे फिसा सा मावखोस थानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो
औ
आरो बिनि सायावबो गोबां सोलायबोबाय माने गामि गामियाव बिदिनो बोथोर लानानै बोथोरल' माख खासे माखासे जाग्रा मुवाखौ बानायनाय ओरैनो गोदोनि टाइमावथ' आं उन्दै उन्दै टाइमावथ' ओरैनो फिथा लारु सिबिंफोरखौ मोनजायोमोन ओरैनो जानो लुगैबानो मोनजानाय जायोमोन। जेनबा न'फ्राव बानायोमोन नाथाय बेफोर गोबाङानो ओ बिमा- बिफाफ्राबो बानाय जाबोबाय खोमा आरो बिनि सायाव आरो गोबां गोबाङानो सोलायबोनाय सफैबाय माखासे बेफोरखौ बानायस्लायस्लायनो बास जाव माने बेदि सावमिन म'म'फोरखौसो न'आव लानानै संनानै जाफैनायखौ नुनो मोनसै आरो होम बेनि बेलायाव ओ गोबां सोंलु सोमजियो सोमजिनायालाय
औ
अम नों थाङालाय मा बुंनो सानदोंमोन
औ दा बिदिनो जों गोदोनि समाव जेनाखि संनाय खावनाय बे बेखौ माने जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा बनजोंनो अरदाबाव संनानै जेनेबा ओंख्रिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव नैबे समाव दा जों बयनि बो गामि ओनसोलावबो न'खर-न'खर गेसनि बाहायनायखौ नुनो मोनसै नंङा होमबा नों थां गेस सिलिन्दार थानायखौ जों न'खर-न'खर सोलिबोनायखौ आथिखालाव नुबोगासिनो दं। दा गोदोनि दिनाव नायनो थाङो बा जेनेबा जेनाखि मिथिंगायाव मोननाय बन बेफोरखौ खुन्थुमनानैनो जोंनि गेजेराव जेनाखि ओंख्रिफोर बेफोरखौ मानि संनानै जाबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोनआरो बननि गेजेरजों नो बेफोरबा दिनो आथिखालनि मुगायाव नायनो थांङोबा बुंनो थाङोबा ओ आथिखालाव मानि बयबो आरामखौ नागिरसैआरो जेनोखि गोदोनि बादि ओ बन लायनानै संनानै जानाय बेफोरबायदिया मानि नुनो थांलाआरो आथिखालाव। दा गामि ओनसावबो बयनिबो न खर-न'खर गेसनि बाहायनायखौनो नुनोमोनसै दा बेल नंङा गायनाय फुनायावबो जेनेबा ओ गोदोहाय मोसौजों गामि ओनसोलाव दुब्लि फोथाराव हालौवनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै जेनेबा जों ट्रेक्टरजों हालौवनायखौ नुनोमोनो बुंनो थाङोबा खोथिया-खोथिया फोजेननायनि फाय लानानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै जेनेबा माइ गायखांजासिम ट्रेक्टरनि बाहायनायखौ नुनोमोनो दा बेफोरबादिनो लासै लासै जेनाखि जोंनि गोदोनि आरो दानि थासारिया मानि सोलायबोगासिनो दंआरो गोदो माबादिमोन आरो दा मा माबादिमोन। दा बेफोरबादिनो सोलायै-सोलायै जोंनि नैबे मदार्न जुग बेयो मानि साग्लोबबायआरो जोंनि जेनाखि बर'हारिखौ गोदोनि जेनाखि नेमखान्थिफोर बेफोरखौ मानि दानि नैबे मडार्न जुगा गोबां सोलायहोजोबनायखौ जों नुनो मोनसै। नंङा होमबा नोंथां। औ
फोर सोलायनाय यो माने बेफोरबायदि सोलो बेफोरबायदि सोलायबोनाया माहोनो मानसिखौ इसे माहोनो थाबैनो खामानियाव माबानाय माहोनो इफोरबास बिदिबादिब माहोनो खामानियाव जेनेबा थाबैनो सहैहोनाय इदिनो थाबैनो मावखांनाय बायदिफोर खामानिखौ थाब मानो जाब फुंहोयो आरोना। बेनि सायाव मरदानाबो बिदिनो गाज्रिद्रायबो होनना बुंनोहाया मो जों जेबो बुंनो हाया।
औ
नों मा बुंनो सान्दों।
अह दा माने बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे ओ आथिखाल मुगायाव मानि दानि मरदान जेनाखि जुग बेयो मानि सुबुंफोरखौ अलसिया खालामनो हमबाय आरो। बयबो माने आरामनि सायाव आराम बेखौ माने नागिरगासिनो आथिखाल नैबे मुगायाव नङा ओमबा नों थां
अम
औ
नोंगौ नंनायालाय।
औ दा होमबा नोंथां माथो जोंना फैयै फैयै समाबो नै जि मिनिट जालायलांबाय।
उम दे ओमबालाय।
औ दे होमबा नोंथां गोजोनथों।
गोजोनथो।